अ हेलौ अ नोंथाङा खोनादोंना? अ नोंथा थाङा बोरैहाय दङ?
ओ मोजाङैनो दं आं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं?
अ आंबो बिदिनो मोजाङैनो दङ नोंथां।
अ नों
ओ थारैनो आङो नोंथां खौ ओ मोन से आयदानि सायाव रायजज्लायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नों
हेल' थारैनो बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरो ओ बिदिबा जोङो मा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय रायलायनो एसे सम होगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां।
हेल' अ नोंथाङाथ' मिथिखायो जेरैहाय जोंहा अ नोंथाङा खोनादोंना हेल'।
खोनादों नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला जों औ खोनायाखै नामा?
खोनादों नोंथां।
ल'।
हेलौ नोंथां। औ नोंथां। नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां? हेल' नोंथां औ दे। खोनादों नोंथां।
ओ जेनेबा ओ बर' फोरनि जों आरो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिबार बायदि ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनोमोन नङा होमबा? हेल' औ जेरैहाय ओ अनलाजों दाउ साबि खोनायाखै?
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जेनबा जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बेफोर गोबां ओंख्रिफोर मोजां मोननाय दङ नङा होमबा?
औ नोंथां नोंगौ।
जेरैहाय ओ गोबां रोखोमनि जेरै सबायजो जों अनला सबाय अनला दव बेबादिनो अनो सबायजों साम' बेबादिनो अमाजों नार्जि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर खौ मोजां मोनो जेरैहाय जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा गोदोनि मोजां मोनो आरो।
औ नोंथां।
ओ थिग बेबादिनो माने ओ थिग बेबादिनो जोङो ओ जेरैहाय जोङो औ अमाजों नारजि बे जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्रायान खालामनाय जायो आरो। ओ जेरैहाय फथ-फाथ थोआ गोरा जाबा एबा राबाथाय बेखौ जोङो दाननानै माने बिलाइ बिनि बिलाइफोरखौ मोजाङै खाजोबनानै बिनि गासै ओम बाहागो बिलाइ फोरखौ हो जोबनाय जायो जेरैहाय बेखौ सान्दुुंआव फोराननाय जायो आरो जेब्ला बियो गोरान जायो अब्ला माने बेखौ जोङो ओ सान्दुंनि गोरान जाखांनायनि उनाव बेख मोजाङै सुनानै ओ माने बेखौ आरोहाय जों ङो ओ बे फाथोखौ जोङो खायफा खायफा गोबाव सम सोमहाबो सोमहाबना दोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
आरो खायफा खायफाया रुनायबो जायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ गोबां रोख ओ ओरैनोबो जाजायो खायसेया मेनानै एबा सिफ्लेनानै जानायखौबो जों मिथिनानै मोनो आरो
नोंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोबा बे जायखौ बुङो जों नार्जि बे नार्जिया जोंनि थाखाय सुबुंजों माने गोबां एंगार हायै सोमोन्दो दं होननानै जोङो फोथायलायो आरो नंङा होमबा? जेरैहाय जोंहा गोदो गोदायनि फोथायनाय दंखायो जे उम गोजाननिफ्राय बा फैफेरि ओ सुबुं एबा आलासिफोरनो माने जोंहा खुरमा बाहागिफोरनो माने बेफोरबादि नारजिखौ जाहोनाय जाया आर नंङा होमबा? जेरैहाय जोङो बेफ बेफोरबायदि नारजि जाहो गिबि फैजोनायाव नारजि जायोबाथ नाथाय जोङो जेनेबा बेखौ सोमोन्दो नागारलायनाय बेफोरबायदि होनना फोथायो नङा होमबा? बेफोर माने जोंहा गोदो गोद दायनो फोथायनाय आरो जेरैहाय जोङो जेरै मानसि थिनायावबो जोङो नारजिखौ जाहोनाय जायो नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो ओ फोथायो जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो मानसि थैब्ला माने नार्जिखौ जोङो सोमोन्दो नागारलायनाय हिसाबै बाहायनाय जायो आरो बेजों ओ आरो बेनि उनावहाय जोंहा ओ जोङो बेफोरो गासैबो ओंख्रिफोरखौ माने ओ सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बेफोर सा सबायजों साम' माने बेफोरखौ जोङो नारजि अमाफोर गासैयावबो खारैनो खारदैनो गोनांथि जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां। ओ दोरोङारि
अ' अ' नोंगौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ओ जोङो दोरोङारि मैगं-थाइगं होनबाथाय सबाइजों साम', सबाइजों ना गोरान लोगोसे औवा मेवाइजों अनला ओं अनलाजों दाउ बेदर आरो लोगोसेनो जोंङो मैथाखौबो जानाय जायो मैथा खांख्राइ। ओमफ्राय नार्जिजों अमा बेदर नारजि एवनाय बेफोरखौ जोंङो जाबोनाय जानाय जायो लोगोसेनो आरो एम्फौ लाथाखौबो जोंना बर' सुबुंफोरा जायो।
नंगौ ओ थारैनो माने बुंनो थांङोबा जेरैहाय जोंङो ओ उम ओ अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ औवा मेवाइ ओ आथिखालावथ' गासिबो बेफोर ओंख्रिफोरखौ मिथिखायो नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो मेवाइ होनबाराय जों औवानि माने गोरलै खिलिनाय बाहागो बेखौ जोंङो ओ गिबि खिलिजेननायखौ माने जोङो मोजाङै दानना लाबोनाय जायो आरो ना। दानना लाबोखांनायनि उनाव बेनि बिगुर एबा साबाफोरखौ जों मोजाङै हानानै माने बेखौ जोंङो ओ फिसा फिसा हानानै लानाय जायो आरो। ओम बिनि उनावहाय ज जोंङो बेखौ मोजांङैनो जेनेबा ओ गिबियाव थाव ओ खारै होनानै आरो बेयाव हालदै सोंख्रैफोरखौ मोजांङै होना एवनाय जायो बेजों लोगोसे जोंङो बेया अनला अन गुन्दै देनाय जायो जेरै अन गुन्दै होनोमबाथ' ओम जोंङो माइरंखौ दैयाव रुइहाबजासिम सोमना दोनखांनायनि उनाव माने जोंङो बेखौ ओ सुखांनानै जेनेबा मोनसे आइजेंफोराव दैखौ सर' होनो थाखाय दोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोङो आथिखालावथ बांसिन ग्रेन्डार मिसिनखौ बाहायनाय नुयो आरो खायफा खायफा उवाल ओ दिंखिफोरावबो देनायखौ जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि दिनावथ' जोङो उवाल बेफोरखौनो बा बांसिन दिंखि बेफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनोमोन। आथिखालाव जों गेरेन्दार मेच चिननि जोहै बांसिन बेखौ अन जिखिजाया बेखौ अन गुन्दै अननानै लाखांनायनि उनाव माने जोङो जेब्ला दैया गोदौवो ग्लब ग्लब बेनि-बिनि उनाव जों माने बेखौ गारसनना होनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथौ।
खौ लाद्राखाया एबा ग'थाखाया बेनि थाखाय जों बेखौ माने सागंजोंबो सानाय जा जायो आरो ओ थिग बेबादिनो जों बेयाव खायफा खायफा बासिगा बेफोरबायदिबो होयो बेखौ जोंङो दाउफोरजोंबो जानो हायो उम बेबादिनो बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोंङो ओ सबायजों साम' होनबाथ नोंथांङा मिथिखायो नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोङो साम'फोरखौ जोंङो दैमाफोराव दैमा ओ फुख्रि बा बिलोफोराव मोननाय जायो आरो। ओ जेरैहाय जोंङो साम' खौ खननो थांबा थांनायाव ज जोङो साम'खौ साम'आ गोबां रोखोम थायो जेरै गुसुंबो गोलावबो थायो आरो जेनेबा ओमफ्राय आरो बिदिनो सामखौ जोंङो ओ सामखौ जोङो खन्नानै लाबोखांनायनि उनावबो सामखौ जोङो माने गोबाव समसिम ओ सम दैयाव सोम हाबना दोननाय जायो आरो
ओ जेन साम गोबां मैला मैलाफोर थायो बेफोरो जेन मोज साफा जानो थाखाय माने जों गोबाव सम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
ओ बेनि उनावहाय जों सामखौ जलंगा एबा मनाफोराव लाना माने बिनि गाज्रि गिदुफोरा जेन खारो बेखौ गोबाव समसिम हुखनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो सामनियाव दाखोनबो थायो बेफोरखौ बोखानाय जायो खायफा खायफा सामखौ रुनानै माने औ रुनानैबो एरखनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो ओं थिग बिबादिनो जोङो गोबाङानो सामखौ अ सबाइजों जोङो बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां
बुंनो थांबा माने बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा बरफोरा मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै जों फोथायो आरो गोदो गोदायथ बांसिनै माने बेफोर गोदो गोदायथ माने गोदो गोदायथ माने बांसिनै जोङो बेबादिखौ जानायखौ नुनो मोन मोनोमोन मोखायोमोन आरो
नंगौ नोंथां
फोरा माने खारदै होनबाथाय जोबोर मोजां मोनो बेबायदिनो गोदोथ जोङो बहाबा गोदो गोदायनि मानसिफ्रा माने बहाब मैहुर खामनो थांब्रा बहाबा ओ बेबादिनो ओ बिलोफोराव ना गुरनो थांबा माने बिसोर गासिबो माने ओ रुनानै जानाय बबबा सावनानै हांनानै जानाय बेफोरखोथ मेनानै जानाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो बहाबा बिलोफोराव ना गुरना फै नै जोङो नाफोरखौ मिथिंगानो मैगं थाइगं जारि मिथिंगायाव जि मोनो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोनआरो माने आथि थिखालाव बांसिन बेबादि खारदै रुनानै जानाय खारदैखौबो जायो नाथाय एसे खम बिब बांनि सुबुंफोरा जायो आरो ओं थिग बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव बेफोरबायदि मेग गंफोरखौ बांसिनै जानायखौ नुनो जेरैखिजाया थावखौनो बांसिन बाहायो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां औ थारैनो ओ
जानाय आरो दानि जानाय सायाव माबाफोर ओ फोरमायनो
औ नोंथां फोरमायनो सानदों ओन दाथ जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मेगं जायो गोदो जि मैगं बाहायदो दाबो बेखौनो जायो नाथाय दानि जानाया आलदा ओ मानोना ओ जोङो सिगाङो सबाइफोरखौ ओ सबाइजों सामजों जायोमोन नाथाय दानि दिनाव सबायजों ओ लाव बायदिफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो
औ नोंगौ
ओ बिदिनो जोङो ओम सामखौ ओ दैखर एबा ओ दैमानिफ्राय खनना लाबनानै सानसे एबा साननै सोमना दोननांगौ सोमनायनि उनाव जों मैला खौ खारहोनो थाखाय सान्देंगा एबा जलंगायाव लानानै हुखनांगौ नांगौ सखांनायनि उनाव ओ जोङो बिनि खिथौ आरो ओ
दाखोनखौ अ दाखोनखौ गारनाय जायो आरो ना।
औ बिनिफ्राय दसे सोमहाबना दोननांगौ सोमहाबनायनि उनाव आरो खनसे हुखफिननांगौ जाहाथे बिनि गाज्रि मैलाफोरा खारसिनो बेखौ बिनि उनाव जों सामखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगौ। एवफ्रामनायनि उनाव सबायखौ सोमखां नानै जोङो होनांगौ दै गोदौनायाव होनांगौ साम'खौ जों संग्रोना लाना लानायनि उनाव ओ जोङो माबाखौ सबायाइखौ होदलाना होनांगौ। बिदिनो आरो समाय सबायाइजों जोङो दाउ बेदर बयलार बेदर बेफोरखौबो जानाय जायो। दानि दिनाव बयलार बेदरखौ बांसिन बाहायनाय जायो न'नि दाउनि
थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आरो बेफोर ओंख्रिफोराव माने गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्ला इदिनो मोदोमनाय बेफोरबायाददि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला खासिथारि दुन्दिया ओमफ्राय बै बे ओ हाइजें बिलाइ बेफोरखौ माने जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर ओंख्रिफोराव
औ दा नोंथां समाबो जोंना जाबायमोन।
औ नोंथां।
औ जोङो नोंजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय